हेल' हेलौ नोंथां खोनादों ना? औ नोंथां खोनादों ना? औ खोनादों हेल'। हेल'
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ खबरा मोजांना नोंथां?
औ मोजाङानो नों-नोंथां।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
आं ओरैनो दं नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां बिब्दिब्ला मानि सोमोन्दै सावरायनो नोंथां?
जों दायो आबादनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां बिब्दिब्ला नोंथाङा जागायग्रोदो
औ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा आबादनि सोमोन्दै मा मा मिथिगौ फंनैसो बुंथिना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जों आसामाव माइनि आबाद आरो साहा बिलाइनि आबादानो मुंदांखा होननानै मिनथिगौ।
औ बिदिब्ला नोंथाङा साह बिलाइ आबादनि सोमोन्दै फंनैसो बुंथिनानै होनो हागोन नामा आंनो?
औ हागोन नोंथां। सा-साहा बिलाइ साहा बिलाइखौ जोङो ओ हा समान हा गायनाय जायो आरो। गिबियाव जोङो हाखौ समान खालामग्रोनानै जिं जिं दंग' जावनानै लायो दै ज' जायैनि थाखाय ओ बेनि उनावहाय बिदिनो फारि फारि हाखर सावनानै दुरुं-दुरुंजों जखा लाखायो आरो। सिदायै बेनि उनाव हाखर जावनानै फुलिखौ गायनाय जायो आरो ओ फुलिखौ गायनायनि सिगां हासार होगोरनानै लायो हाखराव
औ नोंथां।
आरो बेनि उनावहाय जोङो बे बिफाङा जेब्ला थाङो से दान एबा नै दानावहाय बेनि उनाव बे बिफांखौ जोथोन लानो थाखाय हाग्रा जायोब्ला हाग्रा थैनायनि मुलि सारना होयो लोगोसे इदिनो हासार बिफाङा मोजाङै गाव ओ जौगानो थाखाय हासार बाहायबावनाय जायो।
औ
से बोसोरसोनि गेजेराव जोङो बिलाइखौ खानो हायो आरो।
ओं
बिलाइखौ खानानै जोङो बेबायदिनो फेक्ट'रियावहाय दारिमिनाव हरनाय जायो।
औ
नोंथाङा मिथिगौ ना? सा-सा बिलाइजों जोङो मा मा खालामनाय जायो?
औ नोंथां जेरै जों सा लोंनो थाखाय साहापत बानायो।
औ औ
बिदिनो बायदि बायदियाव बाहायोना
औ आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा मिथिबावगौ ना ओ जों जोंनि बे सा बिलाइआ सा बिलाइजों जोङो जोंनि खानायनि खानायाव खानायखौ साफा खालामनो थाखाय सेम्फु मोखां सुनो थाखाय फेसवास आरो बायदि बायदि खाालारफोर बानायनाय जायो।
औ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङाबो आसामनि माइ आबादनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायनो हागोन ननामा?
औ हागोन नोंथां।
यदो नोंथां।
आं मिथिनाय बायदिब्लाथ' ओ माइ आब ओ गोबां रोखोमनि थायो जेरै रन्जित माइ माइब्रा माइ जोसा माइ खरमा माइ बेफोरनो आरो बायदि बायदि।
औ
आरो जोङो माइखौ ओ जेठ दाननि जेठ दाननिफ्रायनो गायनायखौ जागायो। आरो माइखौ गायनायनि सिगांनो जोङो माइज्लिखौ साननै दैयाव सोमनानै आरो साननै बाहेराव दिहुननानै गाजा बेरहोनो थाखाय बाहेरायाव दोननाय जायो‌ आरो बेनि उनावसो जोङो औ हाल एवनानै जेनेबा माइखौ फोनाय जायो‌। जायखौ जों खोथिया बुङो।
नोंगौ नोंथां।
आरो जेब्ला खोथियाया देरो जिबा दानसोनि उनाव, नैजि दानसोनि उनाव जोङो बे खोथियाखौ फुनानै माइखौ गायनाय जायो आरो‌‌‍‌।
औ नोथां।
आरो बेनि उनाव जेब्ला माइआ फिथाइ ओंखारनानै मोननो अब्ला जोङो बेखौ हानानै जेरै मोसौजों खायफाया ट्रेक्टरजों मारा होनानै जोङो माइ फिथाइखौ मोननाय जायोना? बिदिनो आरो नोंथाङा आबादनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिबावगौ नामा? खोनादोंना नोंथां? हेल'। हेल' नोंथां खोनादों ना?
खोनादों नोंथां।
औ हेल'। खोनादोंना नोंथां?
जेबो खोनासै नोंथां।
आं खोनादों नोंथां। हेल'।
हेल'।
औ नोंथाङा बिदि, औ खोनादों नोंथां। बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा आरोबाव ओ माखासे आबादफोरनि सोमोन्दै बुंथिबावनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जेरै जोङो मेसें मेसें बोथोराव न'आव जानो थाखाय आरो फाननो थाखायबो जोङो रबि फसल गायनाय जायो जेरै बान्दा कबि फुलकबि मुला गाजर आरो बायदि बायदि।
औ नोंथां
बेफोरखौबो गायनो थाखाय जों गिबियाव हाखौ हालेवनानै लाग्रोनाय जायो।
औ
हालेवखांनानै जेब्ला हाया गोमोन जायो अब्ला जोङो बेनि बेगरखौ फोनाय जायो।
औ नोंथां।
लाइ आरो मुलाफोरखौ
औ।
बेनि उनाव जेब्ला बिफां बेगरा रज'यो अब्ला जोङो बेखौ हाथायाव फानहैनाय जायो आरो‌।
औ नोंथां। बिदिब्ला आरो नोंथाङा मा मा आबादनि सोमोन्दै मिथिबावगौ?
ओ मिथिनायाथ गोबां मिथिगौ नोंथां। जोङो दायो। ओ
जेरै नाफोरखौबो जों आबाद मावनो हायोना नोंथां
औ हायो नोंथां।
औ आरोबाव बेनि ओमफ्राय फिथाइ सामथाइफोरनि सायावबो जों आबाद मावनो हायो।
औ हायो नोंथां नंगौ नोंथां। आं एसे बावदोंसोमोन जोङो जेरै बैग्रि बैग्रिनिबो मोजां आबाद मावनानै जों रां खामायनो हायो।
औ नोंगौ नोंथां।
नोंथाङा बैग्रि बैग्रि गायनायनि सोमोन्दै मिथिगौ ना नोंथां?
औ मिथिगौ नोंथां माने गायनायखौ आं नुबोदों नाथाय माबोरै गायो आं बेखौ मिन्थिथनाय जायाखै आरो नोंथाङा
औ नोंथां औ नोंथां एसे एसे एनै मिथिगौ जोंनि गामियाव बेखौ गायनाय जायो।
ओ नोंथाङा मिथिगौब्ला फंनैसो बुंथिना होनो हागोन नामा नों औ नोंथाङा बिदिब्ला फंनैसो बुंथिना हो
औ हागोन दे नोंथां खोनासं बैग्रि बैग्रि बिफांनि फुलिखौ जों काथिं खालामनानै बिफाङाव बिफांनि खाथिं ओ गोरलै बाहागोखौ काटिं खालामनानै लाग्रोयो बेनि उनावहाय जेब्ला फुलि जायो अब्ला जोङो हायाव गायो।
औ खोनायासै नोंथां। हेलौ। खोनायासै नोंथां।
खोनायासै?
औ नोंथां बिदिब्ला ओ दोनथ'नैसै नामा?
ओ जाथ'सिगोन दे नोंथां। नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां आंबो बिराद गोजोननाय मोन्दों। साबायख'र थाबाय नोंथांनिसिम आंनो दसे सम होनायनि थाखाय
नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय
औ औ गोजोन हर नोंथां।